खोनादों नोंथां? अ' बिदिबोला जों नोंथां मानि सायाव सावरायनो दा?
ओ नोंथां ओ जोङो बै आ जोंहाथ' माने माखासे समाव जोङो। बारि बागान बानायो। बे बारि बाग गाननि गेजेरावनो जोङो गय, गय बिफां ओ गायनाय बा बारि बागान खालामनाय। दा बेनि सिगाङाव जोङो बायदिसिना मैगं माने बा बिफां फोर गायफानो हायो। बेफोरनि सायावनो एसे मा मा बिफांफोरखौ गाय फानो हायो जोङो। माबायदि गाहायो बेफोरखौनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
अ' जागोन जागोन नोंथां।
औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फोरमायग्रोन ना? आंसो फोरमायनो नोंथां।
अ' दे होमबा नोंथाङानो एसे बिनि सिगां माने बुंफ्रुग्रोनानै होदो दे।
अ' नोंथां अ' जो बिदिब्लाथ' जोंनि गामि ओनसोलाव नुबोनाय बायदिब्ला जों गोदोनि फ्राय नोंथां जोंनिथ' बांसिन बारि बागान होनोब्लाथ' जोंनि बारियाव बांसिन जोङो बर'फोरनाव गय फांखौ नुनो मोनो। गय' बिफां नारेखल बिफांखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ
ओ बिदिनो जोंङो बांसिन जोंङो बे जोंनि सिमानि हानि सिमानि बाउण्डारिफोराव जोंङो बिदिनो गय बिफां लारि लारि गायनाय नुयो। बिदिनो जोंओ मा बुङो नारेखल बिफां थायो जोंनिया गोबां आरो फोरनो माखासे बिफोरनि बारि गेजेराव जोंनो माखासे फिथाइनि फिफां थायो। जेरै जोंहा संफ्रें बिफां थायो जोंनिया खान्थाल बिफां थायो। बिदिनो जोंनि थाइजौ बिफांफोरा बि नोस ओ जिं जिं बे गयनि जिं जिं थायो। जोंनि बारि बागानाव थांब्ला बेग गय बिफां आरो बे फिथाइ सामथाइ बिफां बांसिन नुनो मोनगोन आरो जोङो। आरो मवाफोर एसे सो ओ ओ सा खनायाव सुबायाव जोङो थालिर बिफां नुगोन जोङो।
औ
थालिर बिफां थायो आरो बिदिनो जों जिं जिं जोंनि बारिथिं जों ओ नारें नारें नारें थारजि थायो जोंनिया गोबां गायनाय थायो नारें खारजेबो थायो लोगोसे आरो बेफोरनि गेजेर गेजेर जोंङो गय बिफांनि गेजेर गेजेर आथिखालाव जों माबा मोनसे ओ नुदों आरो जों आथिखालाव मा नुदों जों थालिर बिफां ओ गोदोर गोदोरनि खाथि खाथि जों गय बिफांखौ गायनायखौ नुदों। खालाव माने जों बिदि बायदि जोंङो फारा आबाद मावनायखो फार्मिं मावनायखो जों नुयो आरो बायारि बागानफोराव आ थिखालाव जोंङो औ गायनाय सिगाङावनो जों मा थालिरफांखौ गायग्रो थालिर बिफांआ देरनाय उनाव फिथाइ थायनाय उनाव दा थालिर अब्ला जोंङो ओइ गय बिफां खो जों गायनाय नुयो आथिखालाव गोबां बिबांनि बे गय बिफांखो गा यना होयो आरो बे गयफाङा जेब्ला देरो बे होमबा बे थालिरफांखो दाननानै खालामनाय जायो आरो आरो बिदिनो गय बिफाङा देरनाय उवाव जोङो माखासे बिफांफोराव जों जोंनो बारि बागानावथ' गोबां फाथै बिफां थायो बे गय बिफाङाव फाथै बिफां खो गायना होयो जोंना गोबां आरो आथिखालाव मा नुनाय जादो जोंङो गलमुरिस होनाय मस्लाखौबो जों बे गय बिफांफोराव जोंङो गय बिफांनि गरायाव जों गायना होनाय नुदों। बेखो गय फाङाव मानबायो बेबो। ओ बेफोरबायदिनो आरो आथिखालाव मोनसे मा आबाद मावग्रा जादो जोंनि बर'फोरा जोंनि गय बागाननि गेजेर गेजेर बारिनि गय बागाननि गेजेरजों जोङो बे चक्लेट बिफांखो मिथिगोन ना नोंथाङा?
औ
अ जोबोर मोजां जायो बे गय बिफांनि गेजेर गेजेर बिनिहाय गयफांनि गेजेर गेजेर बे सक्लेट बिफांखो आथिखालाव गायनायखो नुबाय आरो जों गोबां गायो आथिखालाव बेफोरखौ बेबार फालांगि खालामनो थाखाय बा न'आव जानो थाखाय गायो आरो थिखालाव गोबां गोबां बिफा रोखोमनिनो बे चक्लेटखौ
नोंगौ
आरो जो जो जोंनि बर'फोरनि ओ बारिफ्राव आरो बे रैमालिखो मिथिगो ना नोंथां अ रैमालिया गोबां जिं जिं जोंना गय बिफांनि जिं जिं खाथि खाथियाव बाउणडारि गोबां गायनाय थायो बेबो रैमालि बिफाङा जोंनिया न'आवनो गायनाय थायो आरो बेफोर
औ
आरो बे बिदिनो जोंना आरो मा थायो जोंनि ओ बारि बागानफ्राव जों ससना बिफांखौ नुनो मोनो बांसिन। सजना बिफांखो सिनायनो नोंथां ओ सजना सजना बिफाङा गोबां थायो जोंनिया बारि बागान फो फ्राव बिदिनो फांसे फांनै बिदिनो जानो जानो आन्थाजोंनिया गायनाय थायो आरो बारि बागानफोराव। आरो बिदिनो न'नि न'नि उनथिं एबा बा बारि खाथियाव जों मदुम फुल बिफांखौ नुयो जोङो। मुदु फुल बिफाङाबो थायो जोंना। बिदिनो जानो आन्था गायनाय थायो मुदफुल बिफांफोरा जोंनिया गोबां बिबांनि
नंगौ नंगौ।
बिदिनो माखासे जेरै हायो फिथाइ सामथायाइ बिफांफोरखौ जोंना गायनाय थायो आरो। आरो बारिनिया एकदम खनाथार एबा फख्रियारि थाबा माबा थाबा जोंङो थाइगिर बिफांखो गायनाय नुयो जोंङो
औ नंगौ नंगौ
बिफांखो जों थाइगिर फिथाय जानो थाखाय बे थाइगिर बिफाङा थाखायो जोंनाव। जिं जिङाव हाखरनि खनायाव जों गायो माखासे बिदिनो थायो बिदिनो आरो जोंनिना बुंनो थाङोब्ला जों बर'फ्रा बिदिनो जेसां जाय जेरैहायो बे फिथाइ सामथाइ गायो आरो फिथाइ सामथ बिफांफोरखौ गायना हायो। गय फिफाङाबो जोंना थाखायायो गयफाङाथ' थाखायायो नारेखल बिफाङा थाखायो जोंना। आरो बिदिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौ जोंङो गायना होयो आरो जोंङो। जानो आन्था न'आव। अ अ नों थाङा एसे दा फोरमायनो हागोन ना नोंथां? नोंथां
ओ बिदिनो जोंनाबो ओ न'फोराव बेबायदि जोङो बादान बानायो बा जोंनियाव ओ न'खरफोराव जों बेबायदि गय बागान बा बायदिसिना
ओ।
ओ फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफां बा ओ मैगं थाइगंनि जोङो बारि बागानखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो गय बागान होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालाव गय बागानखौ जोङो मावोब्ला जोबोद मुलाम्फा दङ। मानोना गय फिथाइफोरनि ओ दामफोरा माने गोबां जाबाय। ओ बेखौ जोङो फान्नानै माने ओ बोसोरसेनि जोङो ओ जा नांगौ जानाय आंखाल रांनि बेखौ जोङो सुफुंनो हायो। जोङो मोजां जा माने गिदिर बागान बानायोब्ला जोङो बेयाव गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
ओ।
ओ बेयाव जोङो गय बिफांनि सिङाव जोङो बायदि रोखोमनि आरो माखासेफोर बिफांफोर जोङो गायफनो हायो फिथाइ थायग्रा बिफां। ओ जेरै जोङो ओ लेबु बिफां ओ बेफोरखौ जोङो गायनानै होजायो। ओ बेफोर अ बेनि उनाव जोङो जेरै ओ आनारस बा एबा रैमालि खौबो जोङो बे गय बिफांनि सिङाव गायनानै होजायो। ओमफ्राय लिसु लिसु बिफांफोरखौबो जोङो गेजेर गेजेर फांफा फांनै जोङो ओ गायनानै होजायो माने नोंथां। बेफोर ओ बे गय बिफांनि सिङाव थिग बेबायदिनो आथिखालाव नुदों आरो बै जाय चक्लेट होननाय बा पक'वा बेखौ जोङो गायनायखौ नुदों। जे आथिखालावबा गायजायो बेफोरो। माने गय बिफांनि सिङावनो जोङो गायनानै होयोब्ला माने बेयो ओ जायो आरो ओ जानानै गिदिर जानानै फिथाइ थायो। बेबायदिनो माखासे आरो जोङो ओ गय बिफाङाव जोङो फाथै बिफांखौबो जोङो मानलानो मानला होनो हायो। जोंनो मानो होनोब्ला जोङो फारथि गायोब्ला जोङो आलादा जेबो नाङा बे गय बिफाङाव गायना होबानो मालाय बियो गावनो बेयाव मान लानानै बियो देरगोन लावगोन ओमफ्राय बैफोर बिलाइफोरखौ जोङो खानानै फाननानै जोङो बेनिफ्रायबो जों रां आरजिनो हायो।
अ।
ओ बेबायदिनो गोबां ओ रोखोमनि जोङो बे गय आबाद नि बागानाव जोङो गुबुन गुबुन बिफांफोरखौबो गायफानो हायो। बेबायदिनो आरो जोङो आरो जोङो बागानफोर होनोब्ला जोङो आथिखालाव माने माने मा मोनगोन ओ दुब्लि फोथारफोरावबो जोङो बै गय बागानफोरखौ मा खालामनाय नुदोंसै। माने माइखौ गारनो गायनो गारनानै सोलाय जोङो बे गय बागान जोङो ओ बाहानायनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै। मानोना बैफोर माइ जोङो माइ आबाद मावोब्ला जोङो नाथाय गोबां खम मुलाम्फा मोनो बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ गारनानै माने बै दुब्लि फोथारफोरावबो माने माइ गायनाय फोथारफोरावबो जोङो बै गय बागान गयखौ गायनानै बागान खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो। बेफोरनि उनाव जोङो आरो बागान खालामनाय होनोब्ला जोङो माखासे थालिर बागानफोरखौबो जोङो गायजायो।
औ।
माखासे समाव जोङो थालिर बागानावबो गोबां मुलाम्फा दङ। ओ जोङो खायोब्ला जोङो थालिर बिगाखौ बुरजा थालिर बिफांखौ जोङो बुरजा- बुरजा गायनानै जोङो गोबां ओ दामाव फाननानै बा बेसेन गोसायाव फाननानै बेनिफ्रायबो जोङो माखासे रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ नोंथांमोननियाव बा नोंथांमोननि खाथियाव बा नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव बेबायदि थालिर बागान, गय बागान गोबां नुनो मोनो नामा नोंथां?
अ मोनो- मोनो नोंथां।
औ।
जोंनि बिथिं जोङो गोदोथ' जोङो गय आथिखाल आथिखालाव जोङो बिदिनो गय बिफांफोरा थैनाय उनाव माखासे सुबुंफोरा जोंनि बारि उनन्थिं थालिरफाङा गोबां रोखोमनि गा- जाथोननिबो गायो बिदिनो। बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गोबां थालिर बागान खालामनाय नुयो आरो आथिखालाव जोङो।
औ।
बिदिनो ग- गयफोरा जिं- जिं थाबाय गेजेर -गेजेर थालिर गायनो हायो जोंनिथिं।
औ।
बिदिनो गोबां बिबांनि दा गायबाय थादों जोंथि बेफोरखौ नुनो मोनोन आरो थालिर गय बिफां जों बांसिन नुनो मोनोन आरो जोंनि जोंनि बिथिं नोंथां।
औ औ।
बिदिनो आरो नारिखल बिफांफोरबो गायो गोबां।
आरो बेबायदिनो माबाफोरनि नुनो मोनो ना मोना? नोंथां बे जोङो लेबु -लेबु बिफांनि बागान बा ओ लिसु बिफां ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओ माखासे बिदिनो जाग्रा फिथाइ- सामथाइफोर ओ मा होनगोन बेखौ? खम खमला फिथाइनि बागान बेफोरबायदि मोनो आरो मोना नोंसोर
मोनो जोंनि खमला बुहुद गायो जोंनि बारि उन्थिं खिन्थु मोजां बारा जानो नागिरा। सोरनाफोरना जायो जोंनि -जोंनि हायाव बारा खमलाया जानो नागिरा जाबा बिफाङा फिथाइ थायनो रोङा जोंनि आबहावा जों गोरोबा बे जोंनि गामि ओनसोलाव
औ।
मानो होनबोला जों सोरनावाफोर जायो एसे मिलायबोला बारा मोजां फिथाइ थाया। थाइनाया थाइबाय सानै सोनिया बिदि जायो आरो नोंथां बाखि जोंना लिसुआ मोजां थायो जोंनि बारि बागानावथ' दोङो गोबां लिसु गायो जोंनियाबो।
औ।
थांबा फांजि बेफोरबायदिनो बिफां थायो आरो जों फालांगिरि खालामो फानोबो न'आव जाहैबो बेफोरबायदि आरो जोंनि न'आव बारि उनथिंजाय आथिखालाव नासपथि बिफां गायनायखौ गोबां नुयो आरो टिया जायो जोंनि बेहाय हायाव गोबां बिबांनि गायो नास्फुटिखौ जोंनि बर' फ्रानो बारि उनथिं
होमबा नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोनबाय ओ माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हाबाय होमबा जों सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों नोंथां।